हेल'
औ नोंथां हेलौ
गोजोन बेलासे नोंथां औ खोनादों गोजोन बेलासे नोंथां
गोजोननाय गोजोन बेलासिनो थां गोजोन बेलासे नोंथां आं नै ओरैनो माने ओरैनो फ्रियाव दङ आरो नोंथां
औ होमबा एसे सावरायलायनोसै नोंथां ओरैनो बेरायनायफोरखौ जोंनि खाथि खालानो ओरैनो जोङो ओ ओरैनो सानाय समाव बा बेरायहैनाय बा जों माखौ माबोरै ओ बेयाव बेरायनानै मा मोनो बा माबायदि जोङो बिनि बेरायनायनि गेजेरजों मा मोननो हायो बेखौनो एसे सावरायलायनोसै नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन जागोन।
दा नोंथाङा ओमबा ओ जानांगौ क'क्राझार टाउ नाव गोबां बेरायबाय खोमा ना खना खनला मा मा दङ मा मा गैया मिनथिजोबोसै खोमा? औ आंनो औ आंनो एसे खोन्थादोंलाय। ओ माबायदि मा मा दं
थां जागोन माने एसिग्राब ओ क'क्राझार एरियाखौ खना खनला हाबाखैब्लाबो माने बे टाउन एरियाखौ फ्राय ओ बेरायनाय जाबाय आरो नोंथां।
औ औ।
जोंहा क'ग्राझारा जाबाय जोंनि बड'लेण्डनि बिखा होननानै लानो हायो ना। जायखौ नोंथां जेरै जों बे जोंनि क'क्राझार बायदियाव थाङोब्ला मोनफ्रोमबो जेनाखि जोंनि गभार्नमेन्टनि जि खामानि मावग्रा जायखौ बुंनो सेक्रेटारियेट अफिस ओ बेफोरनि बेफोराव हाबनानै नायोबा माने साखाथि फाखाथि ओरैबायदि मोनसे मोजां ओ स्ट्राकसारखौ स्ट्राकचारफोरखौ नुनो मोनो माने ओ गोदोनि जारिमिनफोर जेरै दिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन बर' होनोना नै बैफोरखौ माखासे जोंनि क'क्राझार टाउन एबा सेक्रेटारियेट अफिसफ्राव हाबोब्ला जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बेजों लोगोसे जों ओ गोबां माखासे ओ मोजां मोजां जेरै क'क्राझार सोहोरनिनो साखाथियाव थानाय ओ गौरां बिलि जायखौ ओ फाइभ स्टार हटेल नै बेेफोरबो माने जोंनि बर'नि गेजेराव माने मोनसे जौगानाय लाबोदों नामा बेखौ जों नुनो हायो आरो नोंथां जेरै माखासे ओ जेरै माखासे जोंनि बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय माखासे दावबायारि बिथांमोनफ्रा जोंनि ओ बड'लेण्ड ओनसोलखौ नायनो फैयोब्ला बैफोर गिदिर गिदिर हटेलाव माने थानानै माखासे ओ खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
जों लोगोसे ओ साखाथियावथो नो थानाय गौरां होननाय दङ नोंथां बे जोंनि ओ क'क्राझार सोहोरनि खाथियावनो माने गौरां पार्क होननाय दङ बेयावबो माने मोजां आरो नोंथां सानना नायोब्ला बेयावहाय ओ गोबां मानसिफ्रा ओ जायगा नायनो फैयो दावबायफैयो बेयावनि नेथचारेल बिउटिखौ नोजोर होफैयो। आरो बेजों लोगोसे माखास से गुबुन गुबुन जायगानि ओ फैयोब्ला माने बेयावहाय ओ गोबां ओ मोजां मोजां साजायनानै दोननाय ओ बुस्थुफोर दङ जेरै गोदो जों ओ न'नि बागानफ्राव बबेबा ओ खान्थाल बिंफांफ्राव दिरुं खानानै गाखोयोमोनना नोंथां जेरै ओ जायखौ बुङो हैयां मैयां ना मा होनदोंमोनलाय नोंथां।
औ नंगौ नंगौ बेफोरबायदिनो जायगा लाना जायगा आलदा आलदा।
औ नोंथां औ माने बैफोर। बे हैयां मैयांफोरखौ जोबोद मोजाङै माने साजायनानै दोननाय। नुयो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे गथ'फोरखौ गेलेहोग्रा ओ मोजां साजायनानै दोननाय माखासे दङ आरो नोंथां। बे जायगाफोराव औ आरो बेजों लोगोसे बे जोंहा क'क्राझार होननानै बुङोब्ला जेरै। क'क्राझारनिनो जाय साखाथियाव थानाय आरो ओरै बुंनो मोनसे गोसोखांथाव जारिमिनारि बुंनो हागोन जों माने जोंनि खाथियावनो जायखौ बुङो रायमना नेसनेल पार्क। ना नोंथां माने औ बेफोरावबो बेफोरबो माने क'क्राझार सोहोरनिनो गोल्लैयो माने। जोबोद मोजां आरो नोंथां बेफोरबो मिथिंगायारि नेरसोन जाय बुस्थुफोरखौ जों न' सेरफ्राव एबा गामिफोराव माखासे जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनलिया नाथाय बैफोरबायदि मिथिंगायारि हाग्रामा बैफोरबायदि हाग्रा माफोराव बेरायहैयोब्ला गिदिंहायो बियोब्ला माखासे नुफेरि जिब जुनार जेरै दाउमा-दाउसा हाग्रानि मोसौ हाग्रानि अमा आरो माखासे मोजां मोजां सिखिरि नै बैफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो नों
औ औ औ नोंथां बे बे सिखिरि जे नुनाय जायगा दंबि खनाव बियो नोंथां बबेयाव बियो
औ नंगौ नंगौ नोंथां बेयो रायमनियावबो माखा माखासे नुयो नाथाय रायमनायाव इसिग्राब गैया बेयो मेइेनलि बुङोब्ला जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव जायखौ गोदानै फोसावनाय सिखोना जोहोलाव जोहोलाव नेसनेल पार्क ना नोंथां नै बेयावहाय माखासे सना गाबनि मोख्रा जायखौ गल्डेन लांगु होनोना नोंथां नै बेजों लोगोसे बेयावहाय जोबोद सिखिरिफोरखौ रोखोम रोखोमनि नुनो मोनो आरो नोंथाङा।
औ औ नंगौ।
बेबायदिनो नोंथाङा क'क्राझार सोहोराव माब्लाबाफोर दावबायो।
अ नोंथाङा आङो क'क्राझारावथ' आं गोबां बार थाङाखै थांदों आं खननैल' थांदों। नाथाय आं बेबायदि माने बांद्राय गिदिंनो माने एबा बेरायनो मोनाखै आरो ना नोंथां बेरायफेराखै। आं सिगां एसे गोबाव जाबाय थांदोंमोन खनसे बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव थां। थांदों आं खनसे बेयावनो लोगो दङमोन बे लोगोनाव थांनानै। एसे बे बिनि बे मुलुगसोलोंसालिनिनो सिङाव बेरायबाय एसे खाथि खालायाव ओमफ्राय जायगाफोराव बेरायदों ओमफ्राय आरो फिन खनसे थांबावदों बेयावबो बे बे खनसेयावबो आं बे मुलुगसोलोंसालियावनो थांनाय जादोंमोन आरो नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो आङो बारा मोजां सिनाया माने बेरायनो मोनाखै क'क्राझार नोगोराव बा आरो मा मा दङो बा। हबिथिं हबिथिं मा नुयो। बा मा दोङो बेबायदि खना खनलानोनो थाङाखै आरो नोंथां औ
नोंथाङा माब्लाबाफोर समफोरा मिलायोब्ला फैनो हागोन माने बियो जोंनि थाखाय जोबोद मिथिनानै लानाया मोजां माने जोंनि बिटि सि एबा बड'लेण्ड हालामनिनो मोनसे बिखा होननानै जायखौ जों बुंनानै लानो हायो माने जोबोद मोजां आरो माखासे गासैबो खामानिखौ ओ बड'लेण्डनि जिनाखि खामानि बेफोर खौ क'क्राझार सोहोरनिफ्रायनो मावजोबनाय जायो नालाय नों थां औ बेनिखायनो नोंथाङा समफोर मोनोब्ला दावबायफै ओ माने दावबायनाय होनोब्ला नोंथां जों बेखौहाय ओ सोलों सोलोंथाइनिनो मोनसे बाहागो बेफोरबायदि जों बुंनानै लानो हा- हायोना नोंथां माखासे औ माखासे गोबां बेबायदिनो दावबायारिफोरा जेरै ओ गुबुन गुबुन जायगानि जेरै जोंनि हालामावबो फैनानै माखासे बिजाबफोर लिरनानै गालांनाय एबा लिरनानै लांनाय ओ लानानै फैफानाय जेनाखि दायरि बेफोराव जोंनि हारिखौ मोजां मोननानै जोंनि हारिनि जानाय लोंनाय थानाय थासारि मिथिंगानि नेरसोन बेफोरखौ गावसिनि दायरिफोराव लिरनानै लाङोब्ला एबा माखासे जार्नाल नोङाब्ला ओ ससियेल मिडि- मिदिया नोङाब्ला माबेबा मोनसे लाइबेरिफोराव सेबखांनानै दोनहैयोब्ला ओ गुबुन जायगानि सुबुंफोराबो निस्सय जोंनि जेना खि बड'लेण्ड हालाम बेैफोरखौ ओ मिथिहैगोनखौ जों बुंनो हायो आरो ना नोंथां औ बेबायदिनो नोंथांमोननि साइड जों बेरायथावथाव ओ दावबाय थाव थाव जायगाफोर बहाबा थांफेरबाय नामा नों-
औ बेरायदों एसे खाथि खाला नोंथां ओ जोंनि आथ' अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय नालाय जिल्ला बे उदालगुरि जिल्लायावबो मोनफा मोननै जायगा दङ आरो नोंथां ओ ओरै जायो जोंना ओ भुटान ओ भुटान राय हादोरनि ओ सिमा जों जोङो बेरायहैनो हायो जेरै जों बेखौ भैरब कन्द होननानै मिनथिनानै मोनो बेयावहा जोङो बेराय बेरायहैजायो जोङो बेयाव दैमा दङ भुटान हादोरनिफ्राय फैनाय बोहैबोनाय दैमा दङ बे दैमा ओ जिंफ्राव जोङो बे हाजो दङ ओमफ्राय हाजो जिंफ्राव जोङो बेरायजायो आरो नोंथां बेरायनानै माने ओ बेफोर ओ बेफोर मिथिंगा बा दैमानि ओ सेर सेर बेरायनानै जोबोद मोजां बेवहा गुसु गुसु माने थाजिम बारफोरखौ जों बेयाव मोनजानो हायो नोंथां
नोंगौ
औ बेबायदिनो ओमफ्राय आरो ओरैजाय जोङो गरेस्वरजोंहाय जेरै बगामाथि दङ
औ नोंगौ
ओमफाय आरो बैखौ जायखौ जोङो ग्रासलेण्ड होननानैबो जों माने गोबां मानसिफोरानो दायो मिन्थियोना बेयाव थाङो बेरायनो जायखौ जों हाग्रा गोथां गोथां ओ नुनो मोनो बेैयाव बेफोराव बेरायहैजायो नोंथाङा ओमफ्राय उम ओ बगामाथियाबोथ' बियो दैमा सेरावनो हाजो आरो दैमा बेयावबो बेबायदिनो बेरायनो मोजां जोङो ओमफ्राय आरो जोङो बै ओ गोदान बोसोर फोराव थाङोब्ला गोबां माने ओ इन्ट्रेस्ट जायो मानोना गोबां मानसिफोर फैयो नालाय लावखार ओंखाम जानो बे जानुवारिफोरावहाय बे समाव माने गोबां मानसि जायो आरो गोबां मानसि नुनो मोनो ओ ओमफ्राय बेरायनानै बिदिनो ओ मोजां मोनो जेनेबा गुसु गुसु जेरैबो मिथिंगानि गेजेरावहाय गोथां गोथां बिथिं स्राय स्राय दैमा बोहैनाय
नंगौ नंगौ
ओमफ्राय औ नोंथाङा बेफोराव फैफेर बगामाथि बा बेफोराव नोंथाङा फैफेरबाय नामा बेरायनो?
ओ एसिग्राब माने ओ सिगांनि समावहाय खनसेसो थांबायमोन थां बै जेनोखि लावखार ओंखाम जानाय सम जायखौ दहाय नोंथाङा बुंलांबाय जानुवारि ज बे सिजोनावहाय खनसे बाइकजोंहाय ओरैनो गिदिंनानै फैनाय जाबाय
औ
मोजां मोनदों माने भुटान सेर मिथिंगानि नेरसोन फोरखौ नुबोनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां जायगायाव थांनानै अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नामा नोंथां
औ दे नोंथां होमबा जोङो सावरायनायखौ दोनथ'नोसै बेखिनियावनो
जागोन नोंथां जागोन